औ खोनादों
औ औ
औ बिदिबा जों मा आयदायाव सावरायनो नोंथां दिनै
जों ओरैनोथ' दाथ' फ्रिखा ओरैनो दावबायनायफोरनि सायावनो दसे सावरायजायो नोंथां सावरायोबा।
नंगौ नोंथां औ दा दावबायनाय ना जों दाब दाब जायगा दावबायहैनाय बा बेरायहैनाय बेफोरखौनो जों दावबायनाय बुङो। बिदिब्ला नोंथाङा मा मा जायगा दावबायखो दिनैसिम माने बिनि सोमोन्दै एसे मोजाङै बुंफुरना हो जेरै बै जायगानि आसार खान्थि नेमखान्थि सुबुंफोरनि समाजनि मा मा खान्थि फोर दं बिथांमोनहा माबोरै थायो जायो लोङो बा मिथिंगायारि महरफ्रा मा ब्रै बिथांमोननि जायगायाव आरो मा मा सुबिदाफोर दं बा असुबिदाफोर दं बेफोरनि सोमोन्दै मोजाङै सानैजों गोथौवै सावरायनोसै आरोना दा बेफोरबायदि बेखौनो नोंथाङा एसे फोरमायदो बिदिबा बबे बबे जायगायावहा नोंथाङा दावबायहैखो बा बे जायगायाव दावबायनानै माबायदि मोनखो बेबायदिखौ दे बिदिबा
औ औ जागोन बुं जागोन ओरैनो दावबायनाय होनोबाथ' माने दावबायनाया मानसि सुबुं हिसाबै माने गासैनोबो थाखाय बिराद गोनांथि मोनसे माने बेयो माबा आरोना माने दावबायनांगौ मानसिया गासिबो थेवबो माने एसे जेनेबाबो आरो दावबायनोखौ सबबो मोजां मोनखायो नङा होमबा जिहेथु बेबायदिनो माने आङो गोजानाव दावबायाखैब्लाबो ओरैनो खाथि खालानि जायगायाव फावनो माने एसे दावबाय ओरैनोथ' गोजान गोजानफ्राव दावबायाखै आङो। ओरैनो बेफोरबायदि खाथिसनिनो फोराव दावबायनायफोरनिनो मोननैसोनि नाम लानानै आं बेखौनो फोरमायनोसै नोंथांसिम
औ नोंगौ नोंथां
जिहेतु जेनेबा जोंना ओरैजाय खाथि जाहैबाय जोंना मा होन बेखौ अरुणचल अरुणचलावहाय आं थांखांबाय आरो अरणाचल आं आरो माने सेरसा दैमा खाथिजों माने सेरसा दै खाथिजोंहाय ओरै जोंना अरुणचल बरदार दङ माने बेजोंहाय आङो हाबलां खांबाय आरो अरुणचल होनोबा माने जायगाफ्रा ओरैनो सिं अभारद्राय सिंफ्राव आं हाबहैयाखै जास्ट माने थांदों ओरैनोथ' लामाफोरखौथ' इसबां माने मोजां नुवाखै अरुणाचलनिखौ हाजो जायगा हिसाबैहाय जिहेथु लामाफ्रा मोजां नङा अब्लाबो माने फिसा लामा अब्लाबो थासारि बा जायगाफोरा माने मिथिंगाजों बुंफबनाय समायना जायगा आरो बेफोरो जे माने दंफां लाइफां सारि सारि मोजां लामाफ्रा आरो हाजो जायगा लामाफ्रा माने गोजौ गोजौ दावखोलांनाय जिहेथु माने बिसनि आरो कालसार जिहेतु गाननाय जोमनाय आरो बिसोरनि माखासे फेसटिभेल फोर जायोबा बिसोरनि माखासे जानाय लोंनायफोरखौ बेयावहाय नुनो मोनो आरो बिसोरनि जिहेतु ट्रेडिसनेल जिहेतु बिसोरनि जेब्ला हाबा जायो बा जुलि जायो अब्ला बिसोरनि मेन बेदरा जाहैबाय मिथुन बेदर
नांगौ
माने खोनानो मोननाय मथे माने बिसिनि हाबा माने बिसोरनिया जुदि हाबाफोर जायोबा माने
नोंगौ
खालि माने बिसोरनो मिथुन बेदरखौ माने बिसोरनो नांथारगौ आरो माने मिथुन बेदरा मेन जाहैदों बिसोरना हाबा जानाय समावहाय जिहेथु हाजो जायगा बिसनिया बेबायदिनो दावबायलाङै दावबायलाङै थांबाय थायोब्ला ओरैनो फार्स्ट गाबजेननायाव ओरैनो दंफां लाइफां बिराद नो थाङो जिहेथु आरो बेसेबां गोजौआव दावखोलांगोन बेसेबां गोजौसिम थांबाय थागोन माने गुसु मोनलांबाय थागोन थागोन जायगायाव गुसु जालाङो आरो माखासे जायगाफ्रावथ' माने बरफ गोगलैनायबो लोगो मोनहैनाय जायो। बेयावहाय थाङांगौ माने अरुणाचलावहाय आरो बेबायदिनो जेब्ला जेराव जोङो बरफ गोलैनाय जायगा मोनहैयो माने बेफोरावहाय दंफां लाइफाङा खम जाहयो गुफुर माने अन्थाइजों बरफजोंल' माने जों बेफोरबायदि माने मिथिंगानि माबाखौ महरखौ माने नुहैनोबो मोनो आरो माने जोबोद समायना नायनो थाखायहाय
नोंगौ नथां
आरो बेबायदिनो बेबायदिनो मोनसे जायगायाव माने आं मा होनो बेखौहाय वेस्ट कार्बि आंलं जिखौ होनो जोंना
नंगौ
वेस्ट कार्बि आंलंआवबो आं थांबाय जिहेतु ओरजाय थाङोब्लाबो सिगांनि समावहाय माने लामाफोरा एसेबां माने मोजां नङामोन नै दायो माने लामाया ओरै बायदि मोजां जाबाय जिथु माने लामाफोरा गेददा गेददि नायनो समायना ओरैनोा लामायानो जिहेथु लामा ससेयाव जों मोनलांनो हायो बेयावहाय जोङो मा होनो बेखौ दंफां फरेस्ट एरिया ससे मोनलाङो बेवहाय जोङो मोख्राफोर माखासे नुलांनो हायो जोबोद मोख्रा माने लामायाव थायो आरो
औ नंगौ
सोरबाया सोरबा दावबायारिफ्रा लामायाव लाखिनानै बिदिनो मोखाफोरनो जानाय लोंनाय होलाङो बेबायदिनो थाङै थाङै जोंना माने खुसेर बागान एसे गिदिर गिदिर माने गोबां गिदिर गिदिर खुसेर बागान माने बेवहाय नुलांनो मोनोआरो जोंनिया जोङो आरो लामायावनो बेयावनो थाङै थाङै मोनलांगोन जोंना जेरै फेमास जोंनि न' लुग्रा सिमेन्ट जेखौ जोङो बुङो दडालमिया सेमेन्ट माने नामा मुंदांखा दालमिया सि सिमेना जोंना जिहेथु बर' बर' जोंना गानबो दंलायो माने दालमिया सिमेन्टजों आबुजा सिमेन्टजों होलायलायनाय जिहेथु माने जोङो बे दालमिया सिमेन्टनि फेक्टरिखौ जोङो वे ओ वेस्ट कार्बि आंलाव थाङोब्ला माने जों लामायावनो नुलांनो हायोआरो
नांगौ नांगौ
जिहेथु थाङै थाङै जोंना माने कक दै होननाय मोनस से दङ जिहेतु दैया माने गोथां ओरै वेस्ट कारबि आंलंनि दैनि गाबा माने एसे माने ब्लु टाइप दै गोथां टाइप माने नायनो बिराद समायना बे कका दैयावबो माने गोबां दावबायारिफोर थाङो सोरबाया लावखार ओंखाम जाहैयो माने बडबो दङ बेवहाय नाव जिहेतु माने टिकेट लायो माने टिकेट लानानै माने बे दैयावहाय माने दसेखिनि बेरायहैयोआरो
नंगौ नोंथां
बेबायदिनो बेखौ बारलांनानै थाङै थाङै जोंना लास्टआव मोनहैयो जों जायखौ होनो गल फिल्ड माने ओरै बायदि फिल्ड गुवार माने लांदां फिल्ड माने गुवार जेराव जोङो खोनानो मोनो जे माने ओ डिसेम्बराव जोंना बेयावहाय फेलकन फेस्टिभेल होनना माने बिराद गिदिर फेस्टिभेल जायो आरो दिमासाफोरनि माने बिराद गिदिर फेस्टिभेल जायो आरो बेयाव ओरैनो आङो फेस्टिभेलनि खोथा बुंथ'लिया माने ओरैनो दा जोङो नर्मेलि दाबो नै दाथ' गरम दिन नङा होमबा
नोंगौ नोंथां
नैबे गरम दिनावहाय मानसिफ्रा माने ओरैबादि दावबायनो थाङो बेयावहाय जिहेतु फिला ओरैबादि गुवार माने बिलो जिहेथु दै जमा जानानै थानाय माने दैया जमा जानानै थानायबाबो लेथ्रा नङा दैे इनिया माने ओरैबायाददि साफा जिहेथु माने दै सिङाव मा दं बेखौ नुहुरलायो आरो ना खारनायखौ सिन्थायनो माने जों बेवहाय नुहैनो मोनो आरो जिहेथु बेबायदिनो ओरैबायदि समायना रमायना माने आरो नै दा गरम बोथोरजों माने बिलो खाथियाव थानाय बिलोनि जिहेथु बिलो जोंना दैफोर थायोबा माने बारा बिराद गुसु गुसु बारोना माने बै फिलिंसफोरखौ जोङो माने बेवहाय लाहैनो हायो आरो आरो गोबां दावबायारिफोर थाङो जेरै सोरबाया फेमिलि लानानै थाङो सोरबाया लोगोफोरजों बेरायनो थाङो सोरबाया बेबायदिनो पार्सनेल सोरबाया बेरायनो थाङो माने ओरैबायादि बेरायनो थाङो बेवहायबो माने गिदिर दिर बट दङ बा पार्सनेल बट दङ माने बेबायदिनो टि केट लायै लायैहाय माने बेयावहाय इन्जय खालामहैनो हायोआरो ओरैबायाददि मोजां जायगा जाहैदों बेवहाय माने गुसु थासारिया
नंगौ नोंथांं बिदिनो जोंहाबो आरो जोंनि आसाम हादरसायावनो गोबां ओ दावबायनाय जायगाफोर दं। नोंथाङाथ' जाय मख'बाय ओ दा नै सोनाब कार्बि आंलं हाजो आरो बेबायदिनो डिमा हासाव बे जिल्ला रनथा बेरायना फैदों नङा होमबा दा औ बेबायदिनो जोंनि ओनसोल हमना ला खाथि खाला नै जोंहा ओ कामरुप जिल्लाफ्रावनो थानाय जोबोद मोजां मोजां जायगा लावखार ओंखाम जाहैनाय जायगा। बा ओ बेहाय मानसिफ्रा गोलोम बोथोराव ओरैनो दै दुगैनो थांनाय बा गुसु बेबायदि लानो थांनाय बेफोर जायगा दङ।
जेरै कामरुप जिल्ला बे जिथुबा जों गामियारि होनना बुङो रुरेल बे जिल्लायाव जेरै नोंथां बे सानदुब होननाय दं मोनसे जायगा जोबोद समायना बे सानदुबयाव बे बिलो आरोना बियो।
औ औ
औ आरो बेबायदिनो गुवाहाटि नोगोरनि साखाथियावनो थानाय बे दिपर बिल होनना बुङो बे दिपर बिलाआबो जोबोद समायना नायनो मोजां आरो बेहाय गोबां बायदिसिना रोखोमनि ओ दावबायारि दाउफोर फैयो आरो ना दाउ नुनो मोनो बेहाय आरो मालाबा मैदेरफ्राबो फैयो गोजौ हाजोनिफ्राय बे ओ दिफरबिल साखाथियावनो दं हाजो दङ हाजो नांजाब नानै बे हाजोफोरावह बेयाव माने मैदेर हाग्रानि मैदेरफोर थायो आरोना बे मैदेरफ्रा जेब्ला गोलोम बोथोर जायो गरमावहााय बिथांमोना बे दिपर बिलआवनो फैनानै दुगैफैयो आरोना बेयाव बेबायदि जों नुनो मोनो आरो बे दिफर बिलआवबो मैदेरफोरखौ हाग ग्रानि मैदेर आरो बिदिनो सानदुगियावहाबो गोबां लावखार ओंखाम जानानै थाङो आरो सान्दुबियावहा ओ गोदान बोसोर फैयोना जोंहा जानुवारि दाननि
नै बिथांखि थाम ना बा बिथांखिसिम बेहाय मेला जायो आरो ना सान्दुबि मेला होनना बुङो। औ बेहाय औ नंगौ नंगौ बेहाय जोबोद मोजां माने बायदिसिना रोखोमनि बा बायदिसिना हारिनि सुबुंफोर नुनो मोनो बेहाय आरो
औ
गोबां रोखोमनि फिथाइ सामथाइ खमला बेबायदि बा जिखुनु बे मेसें बोथोरनि बा गोजां बोथोरनि फिथाइ सामथायाइ फाननाय जों नुनो मोनो। आरो मेलायावहा बायदिसिना रोखोमनि ओ बेबायदि ओ खामा माने फेस्टिभेल्स माने मोसानाय मुसुरनायखौनो होन जिखुनु ओ बेबायाददि हाबाफारि लानाय जायो आरोना बेहाय मोजां नां नाङो आरो ना एहाय जोबोद मानसिफोरजों बुंफबजोबो आरो बे मेलाया बेबायदि जायगा आ बेहायबो थांनो मोनदों आरोना आङो जोबोद मोजां नांदों थांनानै आरो बेबायदिनो बे सानदुबि ओ बिलोनि साखाथि जों थांनांगौ मेघालयनि से बियो साखाथि जायो बेवहाय मोनसे दै बाज्रुम दं आरो फिसाहैनो बेयावहाबो जोबोद मोजां आरो दुगैनो दैया साफा फैयो आरोना। गोजौ हाजोनिफ्राय बोहैनानै औ बेबायदि आरो दा ओमफ्राय आरो दङ ओ जेरै नोंथां आ गुवाहाटियाव नों थानाय जायगायाव हमना ला आरो बै ओइ चन्द्रपुर पानि खायथि होनना बुङोना ओरै ओ बिथिंबो औ ज यै ब्रह्म पु त्र जिङावहा जोबोद मोजां जायगा आरोना बेफोरबो नायनो ओ बेयावबो लावखार ओंखाब जाहैनाय मानसिफ्रा बेबायदि आरोना नोंथां आरो दंबावो ओ बेबायदिनो नो आं थांनाय होनदोंबा आरो जोंनि ओ आसाम हादरसायाव थानाय जेरै कार्बि आंलं जिल्लायावहा दै बाज्रुमफोर नुनो मोनो बे दै बाजुुमखौबो नायना फैदों आरोना आङो। जोबोद मोजां बेफोरो ओ मिथिंगायारि समायना महरजों बुंफबजोबनाय ओमफ्राय कार्बि आंलं जिल्लायाबो आरो बेनि सुबुंफोराबो जोबोद मोजां आरो आलासि सोंनायावनो होन जिखुनु फोरावहा जोबोद मोजां बिथांमोना बेबायदि आरोना नोंथां बिदिबा जोंहा समा जाबाय नोंथां जों दोनथ'लसै औ दे बिदिबा नंगौ दोनथ'बाय
औ